हेलौ नों औ नोंथां दा नोंथाङा फ्रियैनो दङना नोंथां?
औ दं नोंथां।
औ आङो नोंथां‌जोंहाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां
औ नंगौ नामा नोंथां
औ नंगौ। दा बे आयदायानो जाहैबाय आबाद मावनायनि सायाव एसे सावरायलायदि नामा नोंथां
सावरायजायो नोंथां।
औ दा बे नोंथांमोननि ओनसोलथिंजायहाय माबे माबे आबादफोरखौहाय बांसिनै गायो बा बे आबादखौ माबोरैहाय गायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां आबाद ओ जोंनि बर' सुबुंफोरनि आबाद मावनाय होनोबाथ' जों गु गुबैयैहाय माइ आबादखौनो सावरायनो हायो।
औ नंगौ।
अ माइखौबो दानि जुगाव आथिखालाव जों नुनो मोनो माइखौबो जोङो दैज्लां आरो मेसें मोननैबो बोथोराव आथिखालाव जों गायनायखौ नुनो मोनबोदों। औ जेरै दा जोङो मेसेङाव जोंनि ओनसोलावहाय बर' माइ होननाय बे मोनसे जाथिनि माइखौ गायो जायखौ जों मेसें बोथोराव गायनाय जायो आरो लोगोसे औ लोगोसे दैज्लांनि आबादखौबोथ' मावखायोआनो
औ।
उम।
जेरैहाय जोंना माइफोराबो गोबां गोबां रोखोमनि दङ होनबा नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां दङ।
बो जोंना ओरै ओ माइब्रा बा आसुनो बा रन्जित आइजं बेफोरबायदि गोबां रोखोम रोखोमनि जोंहा माइफोरखौ गायनायखौ जोङो बांसिनैहाय नुनो मोनो आरो
औ नोंथां।
औ दा बे माइनि आबादखौहाय माबोरै गायनाय जायो आङो गिबिनिफ्रायनो लानानै नोंथांनो एसे फोरमायना होनो बिदि बिला नोंथां
औ नोंथां फोरमायदो
औ जोंनि ओनसोलजोंहाय माबोरैहाय गायो आङो एसे फोरमायना होस बै आरो नोंथांजोनोहाय औ दा गिबियावनो जोंना माइ गायनोब्लाथ' माइनि जोलैखौनो नागिर थानांगोन जिहेथु जोंना मोजां माइनि जोलैयासो मोजां फिथाइ होगोनथ' बेनिखायनो गावबा गाव फसायनाय जोलैखौहाय जोङो रनजित गायनो बा रनजितखौ लायनानै बा आइजं गायनो बा आइजंफोरखौ लायनानैहाय दोनफैग्रोयो आरो आरो जोङो जोंनि जे जायगायावहाय गायगोन बे जायगाखौहाय जोङो मोजां मोजांथारैनो ओ नांगोलफोरजों बा मोसौफोरजों हालौवनानै आरो नङाबा ट्रेक्टरफोरजों हालेवनानैहाय लाग्रोयो आरो दा जोङो बेखौ हालौखाङोब्ला बे जोंनि माइ जोलै बे माइ जोलैखौहाय जोङो दैयाव सोमनानै दोनो आरो जाहाथे बे माइनि गाजाया ओंखारनायनि थाखाय बेखौ जोङो हरसे सोमनानै दोनो आरो आरो जोङो बेखौ सोमखाङोब्ला बोखांनानैहाय माइ जेनाखि जोङो खोथिया फोगोन फोगोन बेयावहाय फै हैनाय जायो आरो आरो जोङो बेनि उनावहाय ओबेखौहाय मास मोनसे बा मोननै बा मोनथामनि गेजेरावहाय गायसिगोन आरो बे खो फिसाखौ फुनानैहाय
औ नोंथां औ नोंथां
दा जोंहा माइखौथ' औ नोंथां औ ओरैनो जोंहा माइखौथ' गोबाङानो गोबां रोखोम खोमै गायो जेरै सोरबाबा ट्रेक्टरजों हालौवो बा सोरबा मोसौजों हालेवो बेफोरबायदि गोबां गोबां रोखोमनि ओ आदब फोरजोंहाय गायो आरो दा माइखौहाय
औ नोंथां औ खोनादों नोंथां खोनादों
ब्ला नोंथाङाबो फंनैसो बुंदो
औ ओ ओरैनोथ' नोंथाङा बुंबोबाय ओ जोंनिथिं ओरैनो सरासनस्रायै नुनो मोन नाय बायदिब्ला ओ जों खोथिया जेरै नर्मेलै जे जों खोथियाखौ फुग्रा फुग्रि जे फोमोननाय हायाव गायो ओ बेखौ जों ओरैनो से दान बेनि गेजेराव खोथिया खौ फुनाय नुनो मोनो आरो नों ओ नों औ औ ओनसोल लाना ओनसोल गुबुन गुबुन जायोबो जानो हाय न नोंथां औ औ माने बेखौनो जाहैबाय ओरैनोथ' दा ओ जों खोथियाखौ नोंथाङा बुंबोनाय बायदिनो बेबायदिनो माइज्लिखौ दैयाव सोमनानै ओ बेबायदिनो गाजा बेर होनानै खोथियाखौ फोनाय जायो ओ बेबायदिनो खोथिया फोनाय जों लोगोसे ओ जों नुनो मोनो जे गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ सोलिबोनाय बेखौ जों ओ खोथियाखौ फुनानै ओ खासिया गायनाय बा लेवसिया गायनाय बेबो बेखौबो सरजाफानांगोन मानो होनोब्ला जि जायगायावहाय दै बांसिन थायो बेबायदि जायगायाव जोङो डाइरेक्ट बे खोथियाखौ फुनानै जों गायनो हाया ओ बेखौ औ बेखौ खौ जों गायनो थाख्लाय ओ दै गोनां जायगायाव गायनो थाखाय जों बेखौ जों खासिया जावायनानै दोनग्रोनाय जायो बे खासिया जावैनायखौ जों
ओ ओ मोनसे एसे ओ जायगा माने दब्लायसे जायगायावनो जों गोबां माने बे गायना दोननो हायो आरो बे जेब्ला सम जागोन बा खासिया गायनाय समा जेब्ला जागोन बा दैया जेब्ला रानगोन दै गोथौआ अब्लाथाय बे खासिया गायना दोननाय खोथियाखौ फुनानै जों माने बे फोमोननाय हायाव गायहैनांगौ गायहैयो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
आरो जोंना दंबावो जे मेसें बोथोरावहाय जोङो गोबां रोखोमनि आबादफोरखौ मावो जोङो मैगं जाग्रायानो होन बा बेसर बा आलु बा देमसि बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि आबादफोरखौबो जोङो मेसें बोथोरावहाय गायनायखौ नुनो मोनो आरो आरो जोंनाथ' दङ ओरै थालिरनि आबाद बा गयनि आबाद बा बैग्रि फिथाइनि आबाद बेफोरबो आजिखालि गोबांथारैहाय सलिनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो गोदोनि दिनावथ' बांसिनानो बे माइनि आबाद आरो फाथोनि आबाद बा बेसरनि आबादफोरखौल' मावनाय नुयोमोन ना नाथायबा दानि जुगावहाय सुबुंफोरा जेनाखि थालिर बा लेबु बा बैग्रि आरो नङाबा खुरुम जा जायखौ जों वाटारमेलन होननानै बुङो आरो ड्रागन द्रागन फिथाइ बेफोरनिबो गोबां आबादफोरखौहाय मावनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो गोदोनि दिनावथ' मिथिजानोमोन खि बेफोर मा बुस्थु मोनजाफेराखैनोमोन रावबो बे दड्रागन फिथाइफोरखौथ' जिहेथु बियो गुबुन हादरनिसो नालाय दा नाथायबा जोंनि ओनसोल ओनसोलावबो दा बेफोरखौहाय आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो ना
औ नोंथां
औ दा बे नोंथांमोननि थिंजायहाय जिहेतु आलुनि आबाद बे आलुनि आबादखौ मावो ना मावा नोंथां?
मावो नोंथां जोंनिथिंबो आलुनि आबादखौ जोंनिथिं ओ बेबायदि न'आव जानायजों लोगोसेनो ओ बेबायदिनो फान्नाय हिसाबै माने बे हिसाबैबो जोङो आथिखालाव गायनाय नुनो मोनसै
औ दा बे आलुखौहाय माबोरै गायो नोंथाङा आं एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां आंनि जि मोनदांनाय बे मोनदांनायाव आं आलु गायनायखौ बुंनो फोरमायनो लाबाय नोंथांनि सिगाङाव आलुखौ आलु गायनो थाखाय जों सिगाङावनो सेबा बेबायदिनो जि जायगायाव आलु गायगोन बे फोथारखौ जों मोजाङै हालेवना लाग्रोयो
औ औ
हालेवना लानानै जों बेखौ माने हाथरखौ गुब्रुजासिम माने दुफु दुफु जाजासिम बे ह खौ माने हालेवना लायो आरो जेब्ला हाया आलौ गायजानाय सम जागोन अब्लाथाय जों हाथाइनिफ्राय बा बाजारनिफ्राय बेबायदि आलुनि जोलैखौ बायना लाबो खायसे न'खराव बेबायदिनो आलु जोलैखौ हाथायनिफ्राय बायालासिनो न' न'खरावबो सिगां गायखानाय बेनि जोलैखौ लाखिनानै गायनायखौ जों नुनो मोनबोयो ओ अब्लाबो आथिखालाव बांसिनावनो जों हाथाय बाजारनिफ्राय फिथाइ गायनानै आलुखौ माने जोलैखौ लाबनानै गायनायखौ नुनो मोनसै ओ बेबायदिनो जेब्ला आलुखौ गायनो लायो अब्ला नांगोलजों नांगाल जों बेखौ माने आलु गायनो थाखाय जोंनिया माने मा होनगोन बेखौहाय ओ आलु गायथावनाय लाइन बोनानै लायो आरो औ औ बेखौ बोनानै आलुखौ माने होनानै थांबाय होनानै थांनानै ओमफ्राय हाजों फबना होबाय फबना होनानै आलि होबाय माने जि जायगायाव आल' गायदों बेखौ आलो दिखोना होबाय बेनि उनावहाय बेयाव जायगा जायगा मेथ'खा रोदा जे दैयाव थायो बेखौबो होनाय नुयो आरो जायगा जायगा बेनि सायाव जिगाबबो होनानै होनाय नुयो
औ नंगौ नोंथां नंगौ नथाङा जेरैबायदि होन्दों थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलथिंजायबो बिदिहायनो आलुनि आबादखौहाय गायनाय जायो आरो बेवहाय गायखाङोब्ला जिगाबफोरखौ होयो जाहाथे बे दाउसिन दाउलाफ्रा बे जोंनि आबादखौहाय आलुखौ एरख'नो बा नस्थ' खालामनो हायैनि थाखायहाय बे जोंनि जिगाबखौहाय जोङो बसायनानै होयो आरो। आरो दाननैसोनि उनावहायनो जोङो बे आलुनि बेदरफोरखौ मोननो हायो आरो। जेब्लानाखि बिफाङा थैगोन अब्लाथाय जोङो मिथिखाबाय बे आलुआ बेदर थांबाय बा जाजाबाय होननानैहाय मिन्थिनो मोननाय जायो आरो
औ नोंथां,
आलुआथ' जोंना गोबां रोखोम रोखोमजोंनो जाजाजोबो बे बेदरफोरजोंनो होन बा नाफोरजों होन बा नाथुरफोरजोंनो होन गासैजोंबो मिलायफेेजोबनाय आरो। बे आलुआ दा बेनि थाखायनो बयबो जे गावनि न'खर न'खरावहाय हा दलरसेबाबो बेयाव आलुखौ फांनै फांथामब्लाबो गायनानै लाथारो आरो। बे आलुआ जोंनि ओंख्रि जानायफोराव बा सामफ्रामबो जानांगौआव बिरादथार मदद होयो आरो बे फुंनि समफोरावबो जोङो। हास्लाबा हास्लाबाब्ला ओंखाम जालांनोब्ला आलुफोरखौहाय ओंखामफोराव होफानानैनो जोङो बाथोनफोरबो जानो हायो नङा होनबा
औ नोंथां औ।
औ दा बिनि थाखायनो बे आलु आबादाबो बिराद गोनांथार होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाया नङा जाबायानो जोङो जोंनि बर'फोरनि बि आबाद मावनायफोरखौथ' जोङो दसे समनि गेजेराव बुंनानै फोजोबनो हाया जाहैबाय औ बिनि थाखायनो औ बिदिब्ला दोनथ'लायसै। नङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां। थांनि सिम